औ होनबाय।
औ। गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरनाय थाबाय।
नोंथांनिसिमबो जासिहरफिननाय थाबाय गोजोन मोनाबिलि नोंथाङा मानोबा फन खालामनायमोन आंनाव
औ नोंथां आङो बे दैनि गोनांथि जोंनि बे दैनि गोनांथिखौसो एसे मिथिनो लुबैदोंमोन। नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना।
औ औ हागोन नोंथां औ जों बयबो मिथिखायो दैयानो जोंनि थांना थानायनि मोनसे राहा होननानै। जेरै जोङो थांना थानो थाखाय बार नांगौ आदार जानो आदार नांगौ थिग बिदिनो जोंनो दैबो नांगौ। थांना थानो थाखाय ओ बिनिखायनो दैखौ जोङो मिथिंगायारि फुंखा होननानै बुङो आरो ना। मानोना दैया जोंना मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय आङो होमबा नोंथांनो ओ दैनि गोनांथिखौ एसे सावरायनोसै। नोंथांनि सिगाङाव ओ दैया जोंनोल' नङा जों मानसिफोरनि थाखायल' नङा जिब जुनार बिफां लाइफां गासैबोनि थाखाय गोनां आरो ना। ओ दै गैयाबानो जों थांनानै थाया थानो हानाय नङा होननानै जों मिथिनो बेनिखायनो दैखौ जोंनि जिउनि फुंखा होननानैबो बुंनाय जायो आरोना। ओ जोंनि सोलेराव ओ जितु सेभेन्टि पारसेन्टनो दैजों दाजानाय होननानै मिथियो लोंनाय जानाय ओ संनाय खावनाय साखोन सिखोन लाखिनाय दुगैनाय गासियावबो जोङो साम साफ्रोमबो दैखौ बाहायनाय जाखायो आरोना जों सोरांनायनिफ्राय उन्दुजासिम जोङो दैखौ बाहायनायानो जाखायो सानफ्रामबो। ओ थोजासे गोग्गो दै लोंनाया जोंनि सोलेरनि थाखायबो गो जो-जोंनि सोलेरखौ गोग्गो लाखिनाय एबा देहानि मैला गासिबो मुवाफोरखौ माबानो थाखाय मोजां आरो ना। जेरैहाय जोङो माबाफोर जानानैहाय जोङो दै लोङा लासे थाबा जोंना उदैैया हजम जाया एबा जोंना उदै सानाय एबा गेस। माबाबि जायो आरो ना गोबां बेमार जायो उदैयावबो। बेफोर दैनि थाखायनो जाहैदों दै-दैनि खम एबा जोंनि जानायफ्रा जानानै हजम जायैफोरखौ जोङो जानला मोनला जानानै जोङो दै लोङालासिनो थायोब्ला जोंना उदै फोरबो गाज्रि जायो आरोना एबा जोंना उदै साना मादि जायो ओ बेजों लोगोसे जोंना किडनि दानि जुगावथ' किडनि बेमारफ्रा गोबां जानो हमबाय। किदनियाव अन्थाइ जानाय मानाय बेफोरो जोंना ओ किदनियाव अन्थाइ जानायफोरा दा ओ एसे अन्थाइआ फिसाब्लाथाय जोङो एसे दैजोंनो दै बुरजा बुरजा लोंनानै होबानो अन्थाइ गगार लाङो होननानैबो मिथिनो मोनो आरोना।
थानानानै एसे एनै ओ दक क्टरनि टेब्लेटफोर लाबानो जोंना बे दैया गगार लाङो होननानै मिथिनो मोनो आरोना। ओ आबादारिफोरनि थाखायबो दैया गोनांथार आबादारिफोरनि थाखाय जेनेबा माइ गायनो ओ मैगं थाइगं गायनो बेफोरनि थाखायबो दैया गोबां गोनांथारानो आरोना दै गैयाबानो आबादाबो जा खाया आबाद आबाद गैयाबानो जोंनि जोंहाबो आदार मोननाय नङा जेखौ जों जायो माइरं मैगं थाइगं बेफोरखौ जों मोननाय नङा मानोना आबादानो गैलाबा जोंनाव जानो बिदि जागोन आरोना आबादारिनि थाखाय जेनेबा जों सासे आबादारिया माइ गायनो थाखाय दैजों लोगोसे अखानिबो गोनांथि जायो जेरै अखा हायाब्ला जोङो माइखौनो गायनो हाया होननानै मोनथिनो मोनो ओ दुब्लिखौ गोरान खालामनो थाखाय एबा दै ओ दु हालेवनो थाखाय जोंनो दुब्लियाथ' गोरा माबा जानां मानना गुरै जानांगोन नङाबाथ' जों हालेवनो हानाय नङा बेखायनो जोंनो अखा दैजों लोगोसे अखाखौबो नांदेरगौ आरोना आबाद फो खालामनो थाखाय। दै गैयाबानो आबादाबो रज'आ होननानै जों मिथिनो मोनखायो आं जेरै होनदोंमोन ओ बिफां लाइफांफोरखौ फट'सेन्टेसिसनि गेजेरजों गावनि आदार थियारि खालामो खालामनो थाखाय दैनि गोनांथि जाथारो आरोना दै गैयाबानो बिफां लाइफाङाबो थैयो जेनेबा जोङो मोनसे बिफां गायबाय बेखौ जोङो ओरैनोल गायनानै दोननानै जोङो दैबो होआ जेबो जथ्न' लायाबा बे बे दैजोंसो आदार माबायो रेडि खालाम थैयारि खालामो नालाय बेफोर दैखौनो होबाय थायाबा जोङो बिसोर आदारखौनो मोननाय नङा नालाय बिसोर राननानै थैलांगोन आरोना ओंखायनो जोङो जेब्ला बि बिफां लाइफां एबा बिबार एबा मैगं थाइगं गायो अब्ला जोङो दै होथारनांगौ आरोना बिसोरनो दै फुंनि बेलासिनो दै होबाय थानांगौ होमबासो बिफां लाइफां एबा बिबार ओ मैगं थाइगङा मोजाङै खिलिलांगोन दारिमिनफ्रावबो जोङो दैनि बाहायथिखौ गोबां नुनो मोनो दै गैयाबानो जेबो खामानि जाखाया होननानै मिथिनो मोनो आरोना जेरावबो जों दैनि बाहायनायखौ दै गैयाबानो जाखाया माने दै जेरावबो जों दै बाहायनांगौ जाखायो जिब जुनार दाउमा दाउसाफोरनि थाखायबो दैया गोनांथार आरोना मानोना जोङो जोंनि मानसिफोरनि थाखाय जेरैहाय जोङो माबाफोर जानानै हजम खालामनो थाखाय दै नांगौ थिग बिदिनो जिब जुनार दावमा दाउसाफोरनि थाखायबो दैया गोनांथार आरोना आरो नाफोराथ' दैयावनो थायो ना ओ बिसोरो दैयावनो न'आ न'आनो बिसिना दै होननानैसो जों मोनथिनो मोनो न' दैनि फाय ओंखारबानो बिसोरो थैखायो। एबा थांनानै थानो हाया बेखायनो जोङो दै दैफ्राव ओ ओ दाखोर माबा माबि गारनाय फ्लास्टिकफोर गारनाय बेफो खौ बन्द' खालामनांगौ आरोना जोङो बेफोरो प्लास्टिकफोरखौ दैयाव गारनाङा मानो होनोब बुङोब्ला ओ फ्लास्टिकफ्रा बे दाखोरफ्रा ओ दैयाव थाङोब्लाथाय नाफोराबो हां लानो खस्थ' जागोन। बिनि थाखायनो नाफ्राबो थैलांगोन हां लानो हायाबा इदि आरोना। बुहुमनि ओ सेभेनटि वान जौखा से बाहागोआनो दै जों खोबथे जानायब्लाबो जों गासिबो दैखौनो जोङो सामफ्रामबो बाहायनायाव बाहायजाया आरोना। जेनेबा जों दै लोंनाय साखोन सिखोन थानो थाखाय जों गासिबो दैखौनो बाहायजाया। ओ आरो जोङो दानि जुगावथ' नुनो मोनबायखि ओ दैमाफ्राबो रानलांगासिनो। मानो होनना ब्लुंबा जोङो दैखौ जथ्न' लाया इखायनो आरोना आरो गोर ग्लोबोल वार्मिंनि थाखायबो गोबां जेंनाफोर जागासिनो जोंनि थाखाय दैमाफ्रा रानलांनो हमबाय ओ ओ मा होनो इखौ बरफफ्राबो गलि हमनो हमबाय। बिदिनो जोङो दैफोरखौ माबाफोर थायोबाथाय बाराद्राय बेखायनो बाहायबाय थायोबा जेन'बा जोङो ओ नाङै समावबो दैखौ हगारनानै दोनबाय थायोबा एबार ग माबाफोर बहायबा ग माबा गब्लंफोर दङ जे फाइपफ्राव गब्लं दङ बेखौ जोङो ओरैनो हो थेया लासेनो दोनबाय थायोब्ला हगारबाय थायोबा जोंनि दैया लस जायै आरोना एखायनो बेफोर गब्लं फोर गोनाङाव जोङो मोजां होथेनानै दोननांगौ थेपफोरजोंहाय एबा माबाफोरजों होथेग्रा मोनखायो इफोरजों जोङो मोजां होथेना दोननांगौ आरोना जोंना दैया लस जायिनि ओ बिखोनो इयुनाव जोंनि थाखायनो नङाबा जें प्रब्लेम जागोन। जोङो दैखौ दानिफ्रायनो जथ्न' खामनानै लाखायाबा आरो जोङो दैयाव गुबुंले खालामनायखौ ओ बन्द' खालामनांगौ आरोना आं आरो हाजोसे दैखौ बासायनांगौ। ओरैनो हगारगारनाय दैफोर खौ जोङो बय नुयोब्ला जों बन्द' खालामनानै दोननांगौ आरोना। बेले आरो बेलेगफोरखौबो थोन्नांगौखि जों दैखौ हाजासे जथ्न' खालाम होननानै आं बिखोनो बुंनो सानो नोंथाङा माबाफोर बुंबावनो सानदोंबा बुंबावनो हागोन आंनि सिगाङाव।
औ नोंथां आङो जोंनि बर' हारिनि ओंख ओमफाय सबाइजों दाउजोखौ बुंनो सानदों। फोरमायनो सानदों ओं सबाइ सबाइजों नाजों संनो थाखाय जोंहा गिबियावनो सबाइ बायनानै लायग्रोनांगोन सबाइखौ जोङो बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनानै ओ बेखौ संनो थाखाय जा थियारि खालायनांगौ ओ जोङो गिबियावनो बेखौहाय सुनानै फोराननांगोन दसे सम जाहाथे मैलाफोराहाय मोजाङै गयो। ओ बेखौ मोजाङै ओ सुखांनायनि उनाव जोङो बेखौ फोरानखांनानै ओ जोङो बेखौहाय उननांगौ जायो सिलपाथायाव। ओ जाहाथे सबायाहाय ओ गुरा महराव जायो। ओ बिनि उनाव जोङो जेब्ला सबायाहाय ओ सबाइखौहाय उनखांगोन बिनि उनाव जोङो बेखौ उवालावहाय गाहेनजो इसे इसे देरहामनांगौ जायो। बेनि उनाव जोङो संग्रायावहाय बेखौहाय लानानै जावस्रोनाय जायो जाहाथे बे समनायनि बिबुफोरा खारो ओ बेनि उनाव जोंहा सबायखौ बेबायदि साफा खालायनानै लाखांनायनि उनाव जोङो दाउखौहाय रेडि खालामनानै लानांगौ ओ दाउखौ जोङो बाजारनि फ्रायबो बायनो हायो एबा जों जुदि जोंहा न'आवनो दङब्ला जोङो न'निखौ सिथारनो हायो ओ न' दाउखौ सिथारनो थाखाय जोङो दै गुदुं फुदुंनानै लाग्रोनांगौ जायो सोरबा सोरबा दाउखौ दै गुदुं होआलासे बिदिनो डाइरेक बिगुर फुनानैबो संनाय जायो एबा गोदानाय जायो।
औ
ओमफ्राय जोंहा दाउखौहाय दै गुदुं फुुदुंनानै लानांगौ दै गुदुङा जेब्ला जागोन बेयाव जोङो दाउखौ बुथारनो होनानै दाउखौ सोमब्र'नांगौ जायो संनानै जोङो बेनि बिगुरखौहाय फुनांगौ जायो बिगुरखौ माने बे गांखौहाय खुनांगौ जायो जेब्ला जोङो गांखौ खुखांगोन अब्ला जों बे दाउखौहाय गोदानांगौ जायो। गोदानानै लानांगौ बिनि उनाव गोदा लाखांनायनि उनाव जे बेखौ सुनांगौ सुखांनायनि उनाव जों बेखौ दाबसे जायगायाव एबा मोनसे ओ जायगायावहाय दोननानै लानांगोन। बेनि उनाव जोङो सबाइखौहाय थौआव एबा जोंहा आथिखालनि जुगाव बाहायनाय कुकारावहाय रुनानै लानांगौ जोङो बेवहाय संख्रि होनानै लानानै रुनांगौ जायो गेसयावहाय एबा अरदाबाव
उम
खुखाराव रुयोब्ला जोङो बेखौ ओ बिदिनो जि जिबा बारसो गाब होन्नांगौ जायो जाहाथे सबाया रुयो बेनि उनाव जेब्ला सबाया रुयगोन अब्ला जोङो गुबुन फारसेथिं साराय मोनसे लानांगौ बेवहाय सारायखौ गुदुं खालामलायनानै जोङो सामब्राम बानलुखौहाय होस'नांगौ बिनि उनाव जोङो दाउ एवनाय दाउ दाननानै लानायखौ गोदाना लानायखौहाय होसनहरनांगौ होसनखांनायनि उनाव जोङो बे दाउखौहाय एरबाय थानांगौ दसेयालाय खोबलाय खालामबाय थानांगौ बिदि खालामखांनायनि उनाव जोङो जेब्ला दाउआ हाय एसे दै गुगोन बे दैखौ हगारखां रान्थाब होखांनायनि उनाव जोङो बेवहाय संख्रि हालदै मस्ला जिरा बेफोरखौ हरनांगौ बेफोरखौ हरखांनायनि उनाव जोङो खोबनानै दसे दोनथ'नांगौ खोबलाय मालाय खालामबाय थानांगौ जेब्लाखि जोंनि बे दाउआहाय मोजाङै मस्लाफोरजों मिक्स जाया बेनि उनाव जोङो रुइनाय जोंनि बे रुइखांनानै लानाय रुइहोनानै लानाय सबायखौहाय बे जोंनि दाउआवहाय होनांगौ। होसननांगौ जायो। जेब्ला जोंहा सबाया लादा दै जागोन अब्ला जोङो बेयावहाय दै एसे होदो नांगौ जायो जोंनि नांगौ एसेबां उनाव दै होदेरनानै जोङो ओ सबाय सबयावहाय मिक्स खालायनानै होनांगौ गालेयखांनायनि उनाव जोङो बेखौ खावसे खोबनानै नांगौ खोबजोबनो नाङा खावसे खोबोब्लासो जा सबाया गोदौखा जुदि जोङो खोबजोबोब्ला सबाया गोदौफावो बेनि उनाव जोङो सबाइखौ बेबायदिनो खोबनाय बोखारलाय खालामबाय थानांगौ जायो बेबायदिनो ओ दसे जुनियनाव एबा जा सबायाव मोननो एसे गोबावनो लायो मानो होनोब्ला बे ओंख्रिया एसे ओ बुरजा जायो नालाय आरो गेसफोराव संब्ला थाबनो मोना जायो अदाबफोराव सङोब्ला एसे थाबसिन मोनो आरो खरासिन गोदौवो ओ बेनिफ्राय जोङो बेबायदि खालायखांनाय बेनि उनावहाय जोङो संख्रि साखिनांगौ जेब्ला जोंनि सबायाहाय जबगोन अब्ला जोङो संख्रि साखिनांगौ संख्रिया नांदोंब्ला जोङो बेखौहाय संख्रि होनांला आरो संख्रि नाङाखैबो जोङो बेखौ एसे संख्रि होनानै गोदौ फिननो नांगौ बेनि उनाव जोङो बारियाव एबा जोंनि सिथ्लायाव थानाय ओ दुन्दियाफोर दङब्ला जोङो बे दुन्दियाफोरखौहाय दैजों मोजाङै सुनानै सायनानै फिसा फिसा हानानै जोंनि बे सबाइ ओंख्रियाव हरनांगौ जायो जाहाथे जोंनि ओंख्रिया गोथाव मोदोमो आरो जानायावहाय मोजां ओ गोथावसिन जायो
औ
बेनिखायनो जोंहा बे